मा खामदों?
जिरायदों।
जिरायदों?
उम
बहा न'आव नामा?
उम बायरा।
बायराव
बाहेराव।
बायेराव मानो बायेराव मानो ज'दों? जन्द
हा
बायहायाव मानो जानो दं?
बारजादों।
ओमफ्राय ओ आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंङो खोनादों
रोङो मानो रोङा जानो ओ नोङो जोंनि ओ बर' हारिनि ओ माखासे दानाय लुनाय ओ माखासे सि दानाय लुनाय बेनि बागैहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा जिखौ माबायदि दायो खुन्दुंखौ माबायदि बरननो हायो
होथ आं रोंङालै
था देरनैसो खोन्थादे
बिबा माबोरै गबोगोन
हा हा
दायो आखायजों
मा आखायजों खुन्दुंखौ माबायदि दरनो बिनि प्रसेसा
आं मिथिया
हाब जि दानो रोङा नोङो
खुन्दुंफ्राबो माबोरै बर'नो आं मान खुन्दुंखौ बर'नो दा नाय दानायनिया
दानायनिया औ खुन्दुंखौ जेरैहाय जोंनियाव ओमफ्राय फिथोबनिफ्राय दरनो फिथोबनिफ्राय माबायदि दर'नो बेखौ आं एसे खोन्थानो हागोन नामा
आं मिथिया
मिथिया
ओहो
माने खुन्दुंखौहाय जोंनि माबाफ्रा बर' समाजाव बा बर' हारियावहाय माने गाव हारसिंहाय ओ मोनसे ओ दानाय लुनाय जोंनि खान्थि दंखायोना बर' हारिया बे हिसाबै जोंनाव बर' माबायाव बर' हारि हारिमुआवहाय जोंनि बर'नि माखासे मोनदों गावनो आखाइजों बानायनाय माखासे बेसेन गोसा खुन्दुंफोर दङ जेरैहाय इन्दि खुन्दुं इन्दि जि बेफोरनि जिफ्राबो गोबां बेसेन जायो बाजारावहाय आरो दा बे खुन्दुंखौ जोङो दर'नो थाखाय जों न'आवबो हायो आरो जाय ना दा बे खुन्दुंखौ माबायदि दर'नो ओ माने आं एसे एक्सप्लेन खालामगोन नोंनो जायना माबायदि खालामो खोनादोंना
उम
उम जेब्ला जोङो एम्फौखौ जोङो एम्फौ फिग्रोनांगोन आरो फार्स्टआवहाय एम्फौ फियाबाथ' आरो फिथोब फैनाय नङा जोंहा एम्फौखौ जोङो फिसिनानै जेनेबा बेखौहाइ दडाइरेक्टलि जोङो फिथोब फिथोब नि महर होनांगोन आरो जोङो हो फिथोबखौ जोङो फार्स्टआवनो रुनानै मा खालामनांगोन रुनानै फिथोबखौ जों रुनानै माखासे केमिकेल होनांगोन केमिकेला जोंनि साखाथि बाखाथियाव मोननाय केमिकेलानो जायो जेरैहाय जोङो माथि साबुनफोरखौ होनाय साबुन एसे होनानै ओ ओमफ्राय बेखौ मोजां रुनानै जोङो खमैब्लाबो जि जिबा मिनिटसो रुनांगोन आर ना होमबा मोनसे ओ थौआवहाय आरो दैखौबो एसे एनै मिडियामनि होनानै बिनि उनावहाय बेखौ मा खालामनांगोन दै गुसुआवहाय खांनानै दै गुसुआवहाय लखबनानै बेखौ जोङो खांनानै खांनानै जोङो मा खालामनांगोन जोङो बै ओ माबायावहाय मा होनो बेखौहाय। खुन्दुं थुंग्राखौ मा होनो। होनो।
जेनथेर।
जेन्थेर जेन्थेरथ नङा बेयो। जेेनथेरा बे बेलेग जायो। जेनथेर नङा मोनसे खुन्दुं थनग्रा दङ बे बे माबाखौहाय ओ फिथोबखौहाय फोराननानै बेखौहाय खिथुआव थुनानै नैबेखौ आखाइजों बोना नै लां सायो आरो माने। बिनिफ्राय खुन्दुं जायो आरो। बै बे खुन्दुंखौ बे रोङोब्ला बिराद गोरलै आरोना ओमफ्राय माने बे खुन्दुंखौनो दानो हायो। जोङो जेब्ला कलेजाव फरायदोंमोन बे समाव जोङो बे खुन्दुंखौ बानायनो मोनदोंमोन आरो। औ ओमफ्राय नोङो जोंनि बर'नि बिथोरावहाय दानाय लुनायनि माखासे आइजें आयलाफोरनि माबाफोर नाम मिथियो नामा। होम। आइजें आइला जेरैहाय जि दानायाव मा मानि गोनांथि जायो।
जि दानायाव साल खुन्था आं बेफोरखौ बारा मिथियालै।
जानो इमान माबा दं माथो जेरैहाय मा मा दं गनसा दङ।
गनसा दं। बालेब दं।
बालिब दङ।
थाद। थादबो दं।
उम ओमफ्राय आरो
ओमफायो माखु ना मा होनो बेबो
उम माखु ओं माखु उम।
गोसोआव गैला ओमफ्राय माबा नाम मिथिया आरोना आङो बारा।
दा ओ जोंनि गेजेराव उम मा होनदो?
बे जों दाग्राखौ दोन मिथिजोब्बाय।
ओ दा जोंनि हारियाव हारि हारिमुआवहाय माखासे बेबायदि ओ माने गावनो बानायनाय माखासे दङ नालाय दा जेन्थेर दङ। माखु दङ। ओमफ्राय ओ
गानदै गानदै गानदै।
गान्दै दङ ओमफ्राय बावदां दङ थिना? फाइ बे ओ ओम बावदां दङ बै माबाखौ होनो बावदांखौ बै माबाखौ होनो ओम मानोब जाय बे ओ साल खुन्थाखौ सुंथानानै दोनग्रा गोलावथि गोलावा
अ
ओमफ्राय बे गराय गराय दङ।
उम।
ओमफ्राय आरोबो माबाया
हो मा होनदे गाग्रा थायोना गाग्राबो थायोना?
बेखौबो रासोबो दङ। बेफोर जोंनियावहाय गोब बांहाय बेबायदि दानाय लुनायनि आइजें आयलाफोर दं आरो ओ नोंथाङा बेबायदि दाफेरखांबाय नामा बबा
दाफेराखै।
ओइ नोंथां।
हा
सोर फैदों?
आं दखानाव दंङ दखानाव एसे
हे सर नेथाबो
हेलौ
उम।
आरो आरो बे समाव नोंथांनाव मोनसे गोसोथिबाव नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंखाम मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो ओरैनो मा मा मैगं जानो मोजां मोनो?
आलु।
आलु ओमफ्राय
ओमफ्राय मुदुमफुल
ओमफाय
ओमफ्रायो अनला
अनलान औ अनला मेवाइ ओम दा अनलाजों एम्फौखौ मानो मोजां मोनो?
गोथाव जायो
गोथाव जायो
उम
नोंथाङा ओरैनो अनलाखौ माबायदि आ संङो माबायदि संङो जेनेबा थिख खोन्थानांगोन
संनाया
उम
फार्सआवनो माइरंखौ ओ दै होनानै सोमनानै दोनग्रोयो हा
उम
ओमफ्राय
नै नै नै नोंथांनाव नायनाय खोनासंलाय हेलौ
माथो
ओइ नोंनाव सेक थोनखादों नामा एपसनि
सेकेन सेकेेन सेकेन खारगासिनो
बेसांजादों ओरैनो
नय
नय
उम
नय ओय बेसेबां
नय नय दस
उम जागोन‌ दे ओय नोंथाङा बेखौ आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा बेहाय अनला ओंख्रिखौ माबायदि खालामो आंनाव माने एसे टेकनिकेलि इसु जादों बेनिखायनो नुवाखै माने अ नुबाय
नुबाय
उम सोमनानै बोखांनानै औवालाव देबाय देनानै एम्फौखौ एवफ्रामग्रोबाय हा ओमफ्रायो एव खांनानै दै होनानै दै ग्लब ग्लब गोदौबा ओमफ्राय अन गुन्दैखौ होसिगोन ओमफ्राय होनानै खारि एसे होसिगोन होनानै साग्लिसिगोन
औ
ओमफाय बानलु संख्रि देनायखौ होसिगोन होनानै मोनसिगोन आरो
उम बेनि अनगायै आरो मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो नोंथाङा
रोङालां बारा
सबाय दङ आलु दङ दिनो सिब्रु दङ मानामुनि दङ'
बेफोरलाय सिमफोलसो
ओम
सबाइखौबो रोंसाबो एसे
हा हा
सबाइखौबो रोंसाबो एसे
उम ओरैनो नोंसिनि न'आवहाय बांसिन ओ मैगं थाइगं सोलिग्राया सोलि मा मा मैगं थाइगं सोलियो बांसिन न'खरावहाय
आलु सोलियो आलु ओमफाय भिन्दि सबाय बिमा
उम आ आलु एखेबारे बाजाराव मोनबाय था थाग्रा नालाय ओंखायनो बांसिन सोलियो
फाथो
हा हा
फाथो जोगोनार बिजौ जोगोनार लाव
जागोन दे दे जागोन दे
जाबायबो